हेलौ औ नोंथां
अ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथांनियाव आं उम मोनसे सोंथि सोंनो सानदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना? नोंथाङादि मिथिगौ जोंनि बर गामि गामि बांसिनानो ओ जौ सेरेब लोंनाय नुनो मोनो।
औ
नङा ना?
गौ नंगौ।
बे जौनिनो बागै आं नोंथांनो मोनसे सोंनो सोंथि सोंनो सानदों।
औ नोंथां
जौनि जौनि बागै नोंथाङा इसे फोरमायनो हागोन ना जौ लोंब्ला मा जायो? आरो जौआ खहा सोलोंथाइनि बागै सोलोंथायाव खहा होयोना आरो मा मा??
औ नोंथां औ नोंथां जोबोद मोजां सोंथि नोंथांनियाबो ओ जा जौ जौ होनब्ला जोंनि जा ओ गामियारि ओनसोलाव ज जा बर आइजोफोर बिथांमोना जौ बानायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बे जौ बानायनि खान्थि खौ इसे फोरमायनो सानदों नोंथांनिसिम ओ जा जौ बानायनाय खान्थि गिबियावनो जोङो माइरं इसे लानानै बेखौ जोङो दैयाव सोमना नांगोन आरो जेब्ला बेयो रुयो दैयाव सोंनानै दो खौ जों जेब्ला रुयो आरो बिनि उनाव जोङो ओ हाग्रानिफ्राय मो खोना बिलाय खानानै लाबोनांगोन आरो जा बे मो मोखोना बिलाइखौ खाना लाबोखांनायनि उनाव जा दिंखि दिंखि दं जोंनि गामियाव नोंथां थिखानांगौ ओ जा दिंखियाव जों बे मोखोना बिलाइजों आरो बै सोमना दोननाय माइरंखौ दे थानांगोन बेखौ देखांनायनि उनाव जोङो जा बेखौ लारु महरै ओ खामनांगोन लारु खामग्रोनांगोन अब्ला बेयो एमाव महर मोनो आरो ओ दे जेब्ला बे एमाव महर मोनगोन बेखौ जोङो ओ सान्दुआव होनांगोन। आरो लोगोसे बेखौ सान्दुंआव होननानै फोरानग्रो गोन ओ जेब्ला बेखौ फोरानो अब्ला बियो एमाव महर मोनो। बे एमावखौ जोंनो जौ बानायनाय खान्थियाव जोबोद गोहोम माने नांगौ आरो गोनांथि जायो। औ अ बेनि उनावहाय जोङो गलानिफ्राय बा नआव थानाय माइरंखौ अ ओंखाम संनांगोन। ओंखाम संनायनि उनाव बेखौ जोङो एसे। जा प्लास्टिक बा जा दाला जेखि जाया बेसादाव दोननांगोन फोरान लाम स्रनांगोन लामस्र खांनायनि उनाव जेब्ला बेयो एसे गुसु जागोन गुसु जानायनि उनाव बे एमाखौ अ गुन्दै खालामनानै अ सारनानै होनांगोन अ सारखांनायनि उनाव बेखो खौ ओ खान्थायाव खान्था जा खान्था गेदेर बेवहाय जों दोननांगोन ओ बे खा न्था गेदेराव दोननानै ओ जोङो अराव बेखौ सावनांगोन आरो बेवहाय मोनथाम खान्था जा ओ जोंनि गामियाव जों नुनो मोनो जे बेखौ मोनथाम खान्था होनांगोन ओ बयनिस्राय सिङाव बे जा माइरं ओंखाम संनाय बेखौ बेखौ जों दोननांगोन आरो बेनि गेजेराव औ जों जा ओ सेरेब सेरेब दिहुननाय बेखौ जोङो दोननांगोन। बेनि उनाव हाय सायाव जोङो दै होना दोननांगोन आरो खान्था मोनसे ओ बेनि उनावहाय जा गेजेरनिफ्राय-गेजेरनिफ्राय जा बेवहाय पाइप मोनसे सोनानै ओ जा पाइप मोनसे सोनानै दैखौ जोङो ग्लब ग्लब ओ गुदुंनाय जेब्ला दैया भाबाव ओंखारो खुया ओंखारो बे खुवाया जोंनो जौ महरै जों नुनो मोनो आरो ओ अब्ला बेयो जौ महर मोनो बेखौ जोंनि जा जोंनि गामियारि ओनसोलाव बेखौ सेरेफ होनना बुंनाय जायो। ओ आरो लोगोसे नों नोंथाङा सोंदों जे जा सोलोंथायाव माबायदि गोहोम खोख्लैयो औ नोंथां ओ जा जा जौ जौखौ जों फरायसुला फरायसुलि बैसोआव जे जेब्ला जों बेखौ लोङो अब्ला बियो जोंनि देहायाव जोबोद खहा खालामो। ब्ला बे जौखौ जों लोङो जेब्ला जों बे जौखौ लोङो अब्ला बे जौवा अ जोंनि देहायाव जेब्ला हाबो अब्ला जोंनि देहायाव जोबोद गोहोम खोख्लैयो मानोना जोंनि जा लाइमोन बैसोनि सेंग्रा सिख्लाफोर बे ओ बेसोरनि जा देहानि देहा सिंनि सिङाव थानाय अंग' बेफोर गोरलै गोरलै जाना थायो। आरो लोगोसे जा लिभार बेफोर गाज्रि रोखोमै गोहोम खोख्लैयो औ। खहा खालामो ओ बिनि उनावहाय जा जौ जौखौ जोङो बांसिनै जा गामियारि ओनसोलाव जों नुनो मोनो जे जा खामानि मावनाय खामानि मावब्ला सावरि जानाय होनना बुङो बे सावरि जानायाव बे सेरेबखौ जों बाहायनाय नुयो आरो आरो आगोलनिफ्राय आबै आबौमोननि फोथायनाय दोङोमोन जे जाहा जौ सेरेब लोङोब्ला लायनो जोंनि देहाया जा खामानि मावनाय जा मेंनाय बेयो खारो आरो लोङोब्लाालायनो खारो नाथाय बिदि होननानै जा लाायमोन सेंग्रा सिख्लाया लोङोब्ला नाथाय ओ जो देहाखौ खहा खालामो आरो। बेनि थाखायनो जा लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिस-बिथांमोना सेरेब लोंना जौ लोंनाङा आरो। जौआ बायदिसिना दङ आ जौआ गामियारि ओनसोलाव दिहुननाय सि सेरेब आरो बे सेरेबनि फ्रायनो जखाय नोंथाङा मिथिखागौ जा जखाय बेख-बेखौ मोनो। आरो लोगोसे जा आथिखालाव ओंखारनाय बायदिसि सिना रोखोमनि जौखौ जों नुनो मोनो आरो आ बे जौखौ जा जोंनि गामियारि ओनसोलाव मोननाय सेरेब बेखौ फाननानै गोबां बर आइजोफोरा अ जा गावनि नखरखौ सालायलाङो खुंलाङो आरो औ सामलायलाङो अ बेनि उनावहाय जा जौ सेरेबखौ अ जा अ जा फुजा फुजा फाथालफोराव जोंनि हारिनि मानसिफोरा फुजा फाथालफोराव बे जौखौ होनायखौ जों नुनो मोनो आरो अ बेनि अनगायै नोंथाङा एसे जौनि बागै फोरमायबावनो हाग हागोन नामा?
जौनि बागै जौ जौखौथ जों नोंथाङा जि बुंनांबाय बे गासैबो सैथोजों आरो बेनि गेजेर गेजेरजों जों बायदिसिना जौ नुबोयो
औ
जेरै माइब्रानि जौ माइब्रा माइब्रानि जौवा बो सेम एफोरबायसानो बानायो जेरै नोंथाङा बुंलांबाय आरो आरो फिथाइ सामथायाइजोंबो बानायनाय जाय सेरेबफोरा आ गोदै जायो आ माने मा होनो बेखौ जौ बिदै
औ जौ बिदै औ नंगौ
बिदै औ अ माइब्रानि जौ बिदियाबो गोदै जायो जेसांनो गोबाव दोनगोन एसांनो ओ र खाला ओ बाहाय
औ
गोमाबास मा होनगोन ओ गोदौ जागोन आ आरो गाबाबो एसे सोलायलाङो जेरै दा गुफुरनिफ्राय ओ मा जालांखो बाहाय गोजा जालाङो बेफोरबायसानो जों गोबां नुनो मोनो बरं फो ओ बर'फोरा आरो फोजा ओ फुजा फोरबोफोराव जेरै बैसागु ओ जेरै हाबा फुस्लि बायदिसिनायाव गोबां जौ सेरेब बाहायनाय नुनो मोनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरबायसा ओ लोंनाय माबानाय को
औ।
जानायजों जोबोर मोजां मोनो आरो बर'फोरा दा गुबुन हारियाबो बारा ओरै बानाया देन बानाया देनाय थेवब्लाबो लों बर' फोरनियाव गामि गामि लोंनायखौ नुनो मोनो
औ।
बेफोरबायसानो आंथ' नोंथाङाथ' बुंलांजोबखाबाय ओ बेनि बागैथ' थ' बारा ओरै बुंजाबावला आरो
औ।
बेनिखायनो ओ नोंथाङा बेलेग ओ गुबुन आयदायाव थांनो सानदों नामा?
औ गुबुन आय याव नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि ओ जा जौ खौ फाननानै जोंनि जा बर' आइजोफोरा माबायदि दुपपानो हादों नोंसांआ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
गोबा आं मा बुंदोंमोन एसे फोरमायफिनलाय।
औ नोंथाङा जा बर' आइजोफोरा जा जौखौ सावो सावनानै माबाफोर दावगानो हायो दों होनना नोंथाङा सानो नामा?
दावगानोथ' हादों बेखौ बारा ओरै बुंजाया नाथाय जाय ओ मा बुङो गावनि खरसानि थाखाय ओ एसे रा खाबुआव फैयो आरो ओ गाह जेरै मैगं थाइगं बायनाय थाव थाव संख्रि फोरबायसानि थाखाय गा ओ बाहाय एसे खाबु मोनो। बेनिफ्रायथ दा बर' गामि गामि बयबो लोंखायो बेखौ मिथिगौ। आ नखरावबो लोंनाय थायो। बेनिखायनो ओ जौ सेरेब। संनाया बाहाय एसे। मोजां नोङा आरो।
औ।
आं बेखौनो सानो। बारारि जौगानाय नङा होननानै
औ।
खायनो नोंथाङा मा नोंथाङा मा सानो?
औ नोंथां आं। नोंथांनि बाथ्रा नोंथाङा जा फोरमायनाय बेबो सैथो नंगौ ना। आं सानो जे जा जोंनि। बर' आइजोफोरा जौ फाननानै नखर सुंथनायखौ जा बेबो जौगानाय मोनसे नाथाय ओ जा। जोंनि गामि जोंनि जा गामियारि ओनसोलाव बर' आइजो फोर जौ लोङोब्ला ओ जौ सावोब्लाबो जा जोंनि। ओ जोंनि गामियाव आरो। गुबुननिखौ आं मनथिया जोंनि गामियारि ओनसोलाव नुनो मोनदों जोंनि जा बर' आइजोफोरा जौ सावोब्लाबो जोंनि जा बर' जा आ। बोराय बुरैमोन जा बिनि ओ जा हौवा बिचा बिथांमोनहा जौ लोंनायखौ जों बांद्राय नुनो मोना आरो ओ बेनि अनगायैबो जा जौ सावनानै बर' आइजोफोरा गावब गाव न सुंथानायखौ जों नुनो मोनो आरो लोगोसे जा जौ जों लोगो। बिथांमोना अमाबो फिसिनायखौ जों नुनो मोनो आरो। बे अमाजों लोगोसे अमाखौ अमाखौबो फालांगियाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो मानोना औे जाहा सेरेब सावो बेवहाय अमानि आदारखौ मोननो हायो आरो। जा उफ्रि जायो आरोना जा ओंखाम संनाय बे उफ्रि महराव सोलायलाङो औ औ नोंथां। ओ जा उफ्रि बियो ओ उफ्रियाव सोलायलाङो जा ओंखामा उफ्रियाव सोलायलाङो। बेयो अमानि आदार महराव सोलायलाङो आरो। बेनि फ्रायनो जा अमा फिसियो बर' आइजो फोरा अमाखौ फिसिनाय जायो। ओ जिहेथु जा जानाय खथा बेयो थालाङो आरो लोगोसे जा जौ फाननाय फैसा बेबो थालाङो आरो। ओ बेनिखायनो आं सानोदों जे जा जोंनि बर' हारियाव जौगानाय बे खौ जों जोबोद नुनो मोनो आरो। जिखियानो जादोंला नोंथां जों सानैनि रायलायनाया ओ समायाबो जोबोद बांद्रायबाय ओ नोंथाङा जा फोरमायबाय बेफोरखौ मोननानै आं जोबोद ओ जा गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों नोंथां।
औ औ औ गोजोन्थों।